हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों
आङो नै दायो ओरैनो दङ' नोंथां फ्रियावनो
अ
नोंथाङालाय
आंबो नै दङ' ओरनो फ्रियाव आङो नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननासो हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ आदसा सा हागोन दे नोंथा हागोन सावरायनो हागोन दे
अ' होमबा आङो थ थपिकनि थपिकखौ नोंथांनो फोरमायसै जोहा आबहावा गेब्रेनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
अ' आबहावा गेब्रोंनाय ना नोंथां?
औ
अ' होमबा आङो नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै नङा होमबा आबहाव गेब्रेंनायनि सोमोन्दै बिदिब्ला
दा आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो थांनायनि सिगां गिबि गिबियाव जोङो आबहावाखौनो मिथिग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां जे आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंनि बुहुमाव जोंनि सोरगिदिं थानाय जे बिफां लाइफां बिफां दाउसिन दाउला दैमा दैसा हाजो हाजोमा गासैबो गासैखौबो लानानै बार मानसि दोमसि गासैखौबो जिब जुनार लानानैनो जोङो गासैखौबो आबहावा होननानै हमनानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां
दा आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गुदि जाहोना जाहैबाय जोङो मानसियानो होननानै जोङो बुंनो ओ नांगोन मानो होनबा गोदो गोदाय गोदो गोदायथ' आरो आबहावाया माने एसेबां गुबुंले नङामोन मानो होनबा गोदो गोदाय दायनि जे दिहुनथाइ दानि दिहुनथाइ गोबां जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदो गोदायथ' आरो दानि बायदि इसेबां माने बेफोर बायदि गारि मथरबो गैयामोन कलकारखाना बेफोर बायादि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि ट्रिफोर गैयामोन नङा होमबा नोंथां दा माखासे मुलियारि बाहायनाय बेफोरबो गैयामोन जायनि थाखाय गोदो गोदाय माने आबहावाया गुबुंले नङामोन जोबोद मोजां मोनो आरो जायनि थाखाय गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जिब जुनारफोरा मोजाङैनो आबहावाजों सोमोन्दो लाखिनानै एबा आबहावाजोंनो सोनारनानै मोजाङै मोजां जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो नाथाय आथिखालाव समजों लोगोसे सोलायबोयै सोलायबोयै दिनै बैगायानिक आदबजों दिहुननाय माखासे माखासे गोबां दिहुनथाइफोर ओंखारबाय जेरै गारि मटरफोर गोबां ओंखारबाय आरो बै गारि मटरफोरखौ दिनै
आ दा
बे साम माने पेट्रल डिजेल बाहायनो गोनां जाबाय आरो बै पेट्रल डिजेलनि जि खामनाय उखुन्दै बै खामनाय उखुन्दैफोरा जाहैबाय जोंनि बार मण्डलाव थानाय जि कार्बन डाइ अक्साइड बै कार्बन कार्बन -डाइ -अक्साइड गेसखौ बारा खालामो जाय कार्बन डाइ अक्साइड गेस बांनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बुहुमावनो सारा दुंखावनाय जायखौ ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां दा बै बुहुमनां दुंखावनाय एबा ग्लबेल वाल मिङा दिनै ओसोमजिनो हमदों सारा बुहुमावनो दिनै दुंखावनाया जानो हमदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै साननिफ्राय फैनाय जि बिदुं रोदा बै बिदुं रोदाया जोंनि बुहुमनि सा बाहागोआव नांनानै बियो गोजौ फारसे दावखोलां फिननो मोननांगौमोन नाथाय बेखौहाय जोंनि बे बारमण्डलाव थानाय जि कार्बन डाइ अक्साइड गेस बै कार्बन डाइ अक्साइड गेसा बेखौ सोबनानै लाखिनायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमाव माने दुंखावनाया सोमजिदों आरो नोंथां
दा आरो बिनि अनगायै दिनै कलकारखाना बायदिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बायदिसिना मुलि गारजानाय जाबोर दाखोरनि प्रय ओंखारनाय मोनामनाय गेस बैफोर गेसनिफ्रायबो गोबां जोंनि बारहावाया गुबुंले जादों जेरै मिटेन गेसनि सोमजिनाय दा बेफोरबायदि माखासे बिस आरि गेसफोरा जोंनि बे बारहावायाव गोबां माने बांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो बैफोर बांनायनि जाहोनावनो दिनै बेफोरो गेसफोरा दिनै दैजों फिनजाथाय जानानैहाय बियो जोंनि बुहुमनि सा बाहागोआव माखासे जेरै एसिड अखा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां? एसिड अखा गोलैनाय एबा एसिड अखा हानायखौ जोङो नुनो मोनदों जाय एसिड अखाया गोग्लैयोब्ला जोंनि बिफां लाइफांफोरनि थाखाय खहा गोनां जायो आबाद फसलनि थाखाय खहा गोनां हाखौबो बियो गेब्रें होयो। आरो दैयाव थानाय माखासे जिउ नांफोरखौबो खैफोद गोनां खालामो मानो होनोब्ला बियो हायाव गोग्लैनाय लोगो लोगो एसिड अखाया हायाव थानाय हानि पि एइस मानखौ बियो खमायो होयो। आरो दैयाव गोग्लैयोब्ला दैयाव थानाय दैनि जि पिएस मान बे दैखौ पिएस मानखौ बियो खमाय होयो जायनि जाहोनाव दैया एसिडारि जायो दै आरो हाया एसिडारि जायोब्ला बै दैयाव थानाय माखासे जिउनांफोरा हां लानायाव गोबां माखासे गोब्राब जेंना सोमजियो बेफोरनि थाखायनो बिसोरो माने थावलनानै थानो गोब्राब जानाय थानाय जिउनांफोराबो थैनो गोनां जायो आरो आरो हाफोराव थानाय माखासे जिबसाफोराबो थो गोनां बैफोरनिफ्रायनो हाफोराबो गेब्रेङो आरो आरो दैफोराबो गेब्रेङो लोगोसेनो बेफोरबायदि माखासे जाबोर दाखोर सावनाय मुलियारि बायदिसिना सावनायनि जाहोनावबो माने बारहावाया बेबायदिनो गेब्रेंदों आरो नोंथां दा नोंथाङाबो बे आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव नोंथांनिफ्रायबो फोरमायथि होगोन नामा नोंथां?
अ हागोन हागोन नोंथां जोङो आबहावा होनोब्ला बुङोब्लाथ' नोंथाङानो बुंखाबाय जोंनि सोरगिनि थानाय बिफां लाइफां दाउसिन दाउला गासिखौबो लानानैसो आबहावा जायो नङा होमबा ना नोंथां? जोङो बै आबहावाखौ संरैखा खालामनोबा जोङो मा खालामनांगोन जों गाव गावनो सांग्रांथियाव थानांगोन नङा होमबा? जेरै जों गाव गाव सांग्रांथियाव थानोबा जोङो बिफां लाइफां दाननायखौ होब होबथानांगोन जिब जुनार बुथारनायखौ होबथानांगोन बिदिनो दाखोर दाला मुवा बेसाद गारनाय बायदिफोरखौ जोङो मा खालामनांगोन जारला मोरला गारनो मोननाय नङा नोंथां जेनेबा जों दाखोर दाला बिदिनो गाज्रि मुवाफोरखौ गारोबा बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेसफोरा जोंनि मोदोमाव नांना जोंनि बिगुरनि बेराम फोर सोमजिनो हागौ आरो ना सोमजिनायखौबो जों नुनो मोन्दों जेरै एम्फौ एनला सोमजिनाय बिनिफ्राय ओंखारनाय बिस गोनां एम्फौ बायदिफोरा जोंनि मोदोमाव बायोब्लाबा जोंनि जाग्रा मुवाफोराव बायोब्ला बैफोरनिफ्राय जोङो बायदि बेमाराव गोग्लैनो हागौ आरो बिदिनो जोङो गाज्रि बे प्लास्टिक बायदिसिनाखौ गारोब्ला जोङो मा जागोन हायाव थानाय जिउसाफोरा थैलांगोन हाया जा हासार गैयि जागोन बैफोरबायदिनि जाउनावनो जोंहा माने हा फोर गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानोबा जोङो जिब जुनार थैनाय बायदि गेसाव गोफोनफोरखौ जोङो दैफोराव गारनो मोननाय नङा। जेरै दैया मैला जायोब्ला जोङो बै दैयावनो थाङोबा जों बिगुरनि बेरामफोर जानो हागौ ना
औ औ नंगौ।
बिदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायोबा मा जागोन। जोंहा बिदुं दुंनाया बारा जागोन। अखा हानाया गैया जागोन बिदुं दुङोब्ला जोङो गोरान रानखाव जाना जोङो दैमा दैसा रानलांनो हागौ आरो जोङो मा जानो हागौ गरमजों थानो हायै जानो हागौ जोङो जाहोनाव जोङो जोंनि जिउखौबो माब्लाबा खोमाना लानांगौ जानानै फैगोन आरोना आरो बिनियाव
अनगायैबो जोंहा दैनि आंखाल जागोन जों दै गैयाब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिखागौना जेरै जोङो गासिबो बुहुमाव थानाय गा सै जिउनांनोनो जोङो दैनि गोनांथिया जोंनो जोबोद गोनां दै गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया जों बेखौ बयबो
नंगौ
मिथिखागौ बिदिनो अखा गैयाब्ला जोङो दै गैयाब्ला जोङो बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा बेनिखायनो जों बिफां लाइफां दानाय बिनि अनगायैबो जोङो बार गेबेंनाय बार गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो गारि मथर सालायनायखौ जोङो खम बानायनांगोन मानोना जों गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि बारखौ गुबुंले बानायो आरो बिनि अनगायैबो बार गुबुंले बानाय होनना बुङोब्ला जोङो मा बुंनांगोन कल कारखानानिफ्राय इन्डास्ट्रिनि फोरनिफ्राय गिदिर गिदिर
औ
फोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेस बायदिफोरा जोंनि हां लानाय बा जोंनि मोदोमाव हेंथा सोमजिहोनो हागौ आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा हेल' अ खोनादों अ बेबायदिनो जोङो बैफोरबायदि गेब्रेंनायखौ होबथानोबा जोङो बबे गाव सांग्रां बैफोरखौ बायनायनिबो जानो बनो गारि बारा सालायनो मोननाय नङा सालायब्लाबो जों गुबुन राहाय बेखौ मानसियासो साननानै नाय नाय ना नोंथां बेबायदिनो जों गुबुन मोनसे बिदिनो आया गोसोखांनानै जों गारि मटरफोरनिफ्राय बेबायदि उखुन्दै ओंखारनायफोरखौ जों खम बानायनो नाजानांगोन कलकारखानाफोरखौ जोङो बिदिनो फोसाबनानै लानांगोन बिदिनो जों आरो दै गेब्लेनायखौ होबथानो थाखाय जों दैयाव गारनाय गाज्रि मुवा जेरै दाखोर दालाब फोर गारनायखौ जों बन्द' बानायनांगोन जेरै जों दाखाैसो निउसाव नुनो मोनो जेरै गु बायदि नोगोरमायाव जोङो गाज्रि बिदिनो ज म उदै बा
औ
बिदि लेथ्रा बेसाद गारोबा फाइन फोनांलायनाय जों बेबायदि नटिसखौ नुनो मोनदों जेरै टि भि नि ब जनो ज ज फोरावबो जों बैफोरबायदि राहाखौ लानांगोन आरो जिबायदि राहाखौ लानांगोन जे जोङो बै ग बा बिदिनो सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय राहा लामायाव थानाय जायगाफोराव जोङो गाज्रि मुवा बेसाद मानसिफोरनि सायाव बैफोर इदि मुवाफोरखौ गारोब्ला जेनेबा खोख्लैग्राखौ गारोब्ला जोङो फाइन लानो बेब'स्था नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ समाबो जाबाय जोङो सम मोनोबा उनफोराव सावराय सिगोन नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
गोजोन्नाय मोनबाय
औ जागोन दे